औ खोनादों दे।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आङो दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै।
औ।
ओ दिनै होनबा जोङो मा आयदानि सायाव। ओ मा‌ आयदानि सायाव रायलायगोन।
औ आं दोनैनि नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि जोंनि गाननाय जोमनायनि सायाव आङो सावरायनो लांदों लादोंमोन। ओ नोंथाङा ओ जोंनि दोरोङारि खान्थिनि गाननाय जोमनायफोरखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोबा जोंहा गिबियावनो ओ हिन्जावफोरनि गाननाय बर'फोरनि दख'ना। बेखौ जोङो ला बोनो हायो दख खना आमफ्राय हौवाफोरनि गाननाय गामसा। एनिफ्राय जोङो लाबोनो हायो आर'नाइ जोंहाथ' ओ गोनां थारानो बेनो जोंहा आर'नाइ जेनेबा गोदोनि समाव दावहायाव थाङोबा बे आर'नाइफोरखौहाय हरसेनि गेजेराव दानाय जायोमोन आरोना जाय जोङो आर'नाइ होनो ना बेखौ आरोना। ओमफाय दानि मुगायावथ'हाय मोनफ्रोमबोहाय ओ उदग ओम ओ खुलिबाय जेनेबा। सि दानाय, अयफिंफोर खुलि बाय बेफोराव जोङो सानसेनि गेजेर मानि ओ थारमाने बेखौहाय जोङो दसे समनि गेजेरावनो मेसिनजों दानायखौ जों मोनो आरो। बेबायदि ओमफ्रायहाय दोरोङारि बायदिब्लाथ' बे आर'नाइखौ ओ जेनेबा हरसेनि गेजेरावनो सोंनानै बेखौ दाख'नाय जायो मोननो आ रो ना।
उम उम उम
बेनिफ्राय ओ जोङो मोनबाय दख'ना, गामसा, आरना ओमफ्राय
जोम मानि जोङो जिखौ जोङो ओ बे सारखोनानै लायोना बेफोरबाय दि जोमग्राखौ आरोना।
औ
थां
अब्ला नों थाङादि बुंदों दखना द खनानि सायाव एसे गुबैयै फोरमायना होनो हागोन नामा?
नों नोंथां नों नोंथांनिखौ आङो औ औ नोंथांनिया एसे नेटा प्रब्लेम दां? मोजां खोनायाखै।
ओ खोनाबाय दा?
खोनादों दे बुं।
औ मा सोंदोंमोन नोङो?
औ नोंथाङा दख'नानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ दख'नायाथ' हाय जोंनि गोनांथार ओ जोमग्रा जेराव ओ गानग्रा जोमग्राफोरनि गेजेराव। ओ जोंहा बेनो जोङो दख'ना गाननानैनो जेने बा जोंनि बर' हारिखौ सो सिनायथि होयो आरोना, बेबायदि जेनेबा द'खनायाव माने गाननाय जोमनायावनो मोनसे हारिखौ सिनायो बे हारि नि मान थिया मा बेबायदि, जेनेबा द'खनाखौहाय जोङो सों सोंगोनब्लाथाय हाय, जोङोहाय, सिगांग्रो नोङो सिगांथ' गैयामोन सक बाजार बेबायदियावहाय जोङो खुन्दुं बेबायदि बायनो, फैसा थाखाबो गैयामोन आरो ना, सिगांनि समाव, बेबायदि जोङो, ओ खुननिफ्राय खुन दं थुननानै बिसना थावख्रि लुनानै बेफोरबायदिहायसो जोङो ओ द'खनाफोरखौ दायोमोन बा ओ बानायनानै जोङो जो गानो मोन आरो ना, दानि दिनाव होनो, ब्ला बेबायदि ओ जेनेबा जोङो द'खनाखौहाय स फास द'खनाखौ जोङो खिन्थु दानायनि आयदाया बेनो द'खना दानोब्ला नोंथ' खुन्दुं नांगोन बे खुन्दुंखौथ' नोङो बायथारनांगोन दानि जेन बेबायदि आरो नोङो बायदो बायनानैहाय नोङो सिगांग्रोहाय नोङो माथानि द द'खना दायोब्लाथ' नोङो माइदि होनांगोन ना बे माइदि होनाय प्रसेसनो बेबायदि जेनेबा ओंखामखौ नोङो रुदो ओमफ्राय नोङो बायनानै लाबोनाय जेनेबा थख्रा नङाबा मास्राइसनि खुन्दुंफोरखौ नोङोहाय, बे ओंखाम रुनायावहाय, नोङो ओ सोमनानै दोननांगोन आरो दसे सम, बेनि उनावहाय नोङो, खामफ्लायाव नोङो बहायनानै बे द'खना सोंनो गोनां बे खुन्दुं थलाफोरखौहाय, ओंखामजों माने सिग्लिनानै बेबायदि ओ दास्रो दास्रो खालामनानै सेखन सेखन खालामनानै नोङो बे माइदिखौ होनांगोन आरो बे मायदि होनाया जों दि जायोब्ला नोंहाथ' माखासे मानि ओ ओ खामानि दङना बेवहाय जेनेबा खुन्दुं थुन नायानो जा बे सोंनायानो जा, जोङो खुन्दुं थुन थुनखांनानै जासेरखि सोरखि आरो जेन्थेरजों जोङो खुन्दुं थुनखानानै, जों दाना जोङो सोंनायनि, आयदायाव फैबाय जोङो होङोब्लाहाय ओं माखासे मायनि औवाजों बानायनाय खुन्थियाफोर नांगौ फिसा बालेबफोर नांगौ आरोना बेबायदि फारसेखैबो खुन थियाफोर दोबाय बालेबफोर होबाय गेजेरावहाय फाय फारसेथिंबो होबाय बेबायदिनो सोंबाय सोंखांनानै जुदि नोंहा ओ ओ जाबायब्ला बेनि उनावबो नोंहा दानाया जानानै फैया बेनि बेनि गेजेराव नोंहाथ ओ नो खननाय थागोनना बेवहाय नोङो फारनैथिंबो ओ मोननै-मोननै बा खनै खनैयै खेनब्रै नोङा नो खननांगोन आरो ना बेबायदि खायनो खनखांब्लायबा नोंहा खाल खुन्थायाइाव दानोहाय ओ दिखांनांसिगोन बे साल खुन्थाव दिखांनांसिगोन साल खुन्थाइाथ ओरैनो जोंहा बरफोरा औवाजों बानायो बा सोरबा गयजों साल खुन खुनथिया गायो बेबायदि आरो ना। मायो
साल खुन्थाया मोनबेसे रोखोमनि नोंथांआ फोरमायनो हागोन नामा।
सालखुन्थानि रोखोम रोखोमथ होनजाया। बेयो जेनेबाहाय जोङो औवाजोंहाय जोङो ओ थब्रैयाव। जोङो बानायो आरो ना साल खुन्थाखौ ओरैबो-ओरैबो गावजों गावजों गाव मोखांजों मोखां ओ। दे आदा। जेनेबा गान्दैखौ दोननो। ओमफ्राय बेखैयजाय ओ सालखौ फाननोबो बेवहाय ओल साल खुन्थानियाव गोजौआव। नोङो बहायनांगोन बे बायदि सोलिगोन काका बिदि मोननै औवानि नङा बा गयनि बेबायदि आरो ओरैनोथ जोंहा साल खुन्थाखौ। ओ थंब्रै गायो। बे थंब्रैयाव नोङो हा। ख्लानानै मोननैहाय नोङो दान्दा होनांगोन बेवहाय सालखौ नोङो बहायनो आरो ना। थादखौ-थादखौ। बे थाद सालखौ नोङो दोननो बेबायदि आरो बेनिफ्रायसान्दुं ओ ब्लाहाय। दानो हानाय जायो अब्ला बेबायदि नोङो गान्दैफ्रावहाय नोङो सिगांग्रोहाय दासग्रोनांगोन आरो ओरैनो जेनेबा दाख्लानांगोन आरो ना जेनेबा सिगांग्रो। दानायावथहाय मोजां जानानै। फैया ना। बेबायदि। ओमफ्रायहाय। बे दाख्लानायनि उनाव जेनेबा नोंहा मु होखानाय थागोन ना बै सोंनाय समावनो। बे मु हिसाबै नोङोहाय। दखना खौहाय दानो हासिगोन आरोना। बे बायदि। ओमफ्राय दाखांबाथाय नोंहा गाननो हानाय। ओ जानानै फैबाय आरो बेबायदि जोङो दखनाखौ दानो हायो आरोना। बे दखनाखौ दानोथ नोंहा। सम थायोबा साननै जोंहाय गांसे नोङो दिहुननो हायो। बेनिफ्राय नोंहा सम गैयाबा नों। नोंहा बेवहाय से मासबो लानो हाग गौ नै मासबो लानो हागौ बे नोंनि सायावसो आरो। बेबायदिहाय। जोंनियावहाय जायो आरोना बेनिफ्रायहाय जोंहाथ' माखासे आ सिगांग्रो दोरोङारि बायदिबा खननिफ्राय खुन्दुं खालामोमोन ना जोङो बेबायदि बेबायदि खुन्दुं खननि खुन्दुाथ'हाय जोंहा गुफुर गाबनिल'सो जायोमोन ना बेनिफ्रायहाय बे खुननि खुन्दुंफोरखौ जों माब्रैहाय गाबहोनाय जायो मिथिगौ नामा नोङो एसे?
औ फोरमायनो हागोन
अ नोङो नङा अ ।
खुननिफ्रायथ' जोङो माखासे सिगांनिफ्राय जोङो नुनो मोनबोदों माखासे खुनफोर खौनो माथुमनानै जोङो खुन्दुं लुयोमोन बेफोरखौ जोङो ओ गुफ गुफुरल' खालि जों गुफुरल' जानाय बिदि नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला बैफोर गुफुरनि बैफोर खुन्दुंखौ थुनखांनानै ओ माखासे बिफां लाइफांनि बा माखासे फिथाइफोरनि ओ खालार नङा होमबा जेरैहाय एम गाब गाबगा होनोनानै बे खुन्दुं खौ बै फिथाइनि खालार ओ गाब बायदियैनो माने बिदि खालामनाय जायोमोन आर ना । कालार माबा गाब होनाय जायोमोन आरो माने फिथाइ सामथायनि बाब बौबा आंनि बिलाइफोरनि बिदि गाब खौ होनाय जायोमोन आरो । गोथां ओ जेरैहाय गोथांनिब्लाथाय गोथां बिलाइफोरनि मिथिंगायाव मोना गोथां बिलाइफोरनि खुन्दुंफोर ओ गोथां बिलाइफोरखौ मा होनो देग्लिनानै बा उननानै बेफोरखौ मा होनो गाबहोनाय नुनो मोनोमोन आरो मा फासे जोंनि ओ फिथाइ सामथायाइ नङा होमबा जेरैहाय ओ माखासे ओ जेरैहाय आमलाय नङा होमबा नों थां मेथाइ सिलिखा बायदि फिथाइफोर बेफोरखौबो मे देनानै जोङो माने बे खुन्दुंआव खुनजे बेखौ खुन्दुं खालामो बेहाय सोमनानै ओ गाब खालामनाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां । अब्ला बिदिनो जों गुबुन गुबुन रोखनि जोङो सि दानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उन नि अनगायैबो जोङो मा होनदों जोंनि दोरोङारि खान्थिनि बायदिबो जोंनि गुबै साबसिन जोंनि देहानि थाखाय साबजाथाव जोंनि होनोब्लाथाय जोङो इन्दिनि सि आं बेखौ गुबैयै माने ओ फोरमायनो सानो आरोना नोंथांनि सिगाङाव जेरैहाय जों इण्डिनिफ्राय जों औ। जेरै इन्दिखौ इन्दिनिफ्राय जोङो मा होनदों इन्दि सि होन ना जायखौ फिथोबना एम्फौ फि दोबनिफ्राय जोङो जेरै खुन्दुंखौ बिदि लुयो बे माने आलदासिन जेरै खुना नोंथाङा होनदों गुफुर नोङा होमबा? दखुनांगौफोर बेहाय माखासे गाब गानो हायो नाथाय इण्डिया मानि गावनिनो ओ गावनिनो गुब मोनसे मा होनदो गाब दंखायो गावनि गाबआनो बेनिया माने साबजाथावखा बैखौ जोङो बे खुन ओ खुनखौ खुनना फिथोब नङा होनबा एम एम्फैनि फिथोबनिफ्राय जोङो मा होनो बेखौ जोङो थावख्रि लुनानै जोङो खुन्दुं बानायनाय जों नुनो मोनोमोन बेनिफ्रायनो जों माखासे जेरैहाय जोमग्रा सि जेरैहाय ओजोङो ओ फास्रा जेरैहाय जोङो माखासे सि जोंनि लानो हानाय ओ जोङो सुबिदा बायदि जों माने बेफोरबायदि सिफोरखौ जोंनि आइजोफोरखौ जोङो दानाय नुनो मोनोमोन आरो माने गावनो दानानै गावनो जोङो गाननाय बेफोरबायदि जोङो सुबिदाखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना। नाथाय आथिखालावबो आथिखालाव माखासेया जोब नो हांबाय माखासे खान्थिनि गेजेरजों माने बेफोर माने जोङो बेखौ समखौ जों होनो हायाखै बेनि थाखायनो जोंनि मानो सिगांनि समफोरनि बायदि जों खुन्दुं लुनानै मान सि दानाया जा जोंनिया माने जोबनो हमदों आरोना? माखासे समफोरनि गेजेरजों ओं बेनिखायनो जोङो माने गोबाव सम नांगौ नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो गुसुङै सम खालामनो थाखाय औ। बेखायनो बायदिसिना मिसि जोङो दिहुननाय नुनो मोनदों आरो ना। अब्ला नोंथां जोंनि आयदाफारिखौ बेखिनियावनो लाखि दोनथबाय औ।